हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ औ होमबा नोंथां जोङो एसे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बा जों बर' हारिनि बा बर' समाजनि गेजेराव जोङो औवानि बाहायनाय मोनसे हुदा दङ' जों माने औवाखौ जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जों जोङो बाहायो आरो बे खान्थिया जोंनियाव दङ'। बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां जागोन। आ आं एसे फोरमायग्रोना होनोसै जागोन नोंथां जागोन जोङो औवानि बाहायनाय होनोब्ला जोङो औवाखौ दा नो नागारनानै जोङो
ओ जोंनि बर' समाजा माने सोलिनो हाया होननाय बायदि जोङो बुंनांगोन आरो जोङो जोनोम जानायनिफ्राय लानानै
लानानै जों
गथ' जोनोम जायोब्ला बै गथ' गोरलैनि जों उथुमाय हानायावबो जों बे बे औवाखौनो बाहायो बा औवानि ओ बिगुरखौ जोङो बा औवानि टेवोलजों जोङो बै गथ'नि उथुमायखौ जोङो हास'यो।
नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय जोङो ओ न खर बा जोंनि न'फोरखौ लुनो थाखायबो जोङो बे औवाखौनो जोङो बाहायो। औवानि खुन्था जोङो इन्जुरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायो बिनि उनाव जोङो फेराय जोङो मान्दालिफोर बेफोर गासैखौबो जोङो न'खौ औवाजोंनो बानायो ओमफ्राय जायखि जाया जोङो मा बेराफोर बा एन्जुरफोर जोङो माबा मोनसे खानोब्लाबो जोङो बे औवाखौ बाहायो जों जेरै ओ‌ फेराय जिरनानैे ओ टेवोल जिर
टेवल जिरनानै जोङो बैफोर ओ खानाय हाबायाव जोङो बाहायो ओ बेनि उनाव जोङो न'खरनि‌ बायदिसि ना आइजें आइला ओ खौबो जोङो बे औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो जेरै जोङो औ न'आव बाहायनाय ओ सं ग्राय सान्द्रि ओ ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ खबाइ खखा खाखि लोगोसे जोङो सेन फल' बैफोरखौ जोङो बाहाय बानायनानै लायो आरो दंबावो जेरै खादौ बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो जोङो बानायजोबनानै लायो माने जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो औवाजों बाहायनानैनो जोङो ओ जों जोंनि न'खरखौ माने जोङो हाबाफोराव बाहायनो हायोबा जोङो जों जोंनि न'खराव जोङो बेजोंनो जोङो सामलायनो हायो औवानि ओ आइजें आइलाफोरजोंनो औ ओमफाय जोङो जौ सं नायावबो जोङो बैखौ बाहायो जोङो जेरै माइब्रा जौ संनो थाखाय जोङो जाय माइब्रा माइरंखौ जेब्ला सालामो अब्लानि बे समावबो जोङो ओ बे औवानि हेबनाय खासिनि ख' बेखौ जोङो बाहायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बै जुमाय ओ बिनि उनाव जौ बे माइब्रा बिदैआवबो जोङो बिदैखौ फसरनो थाखाय ओ बे गेजेराव औवानि ओ हेबनानैनो जोङो बेयाव सोनानै दोननानै जों बेखौ बाहायो।
नंगौ नंगौ
बेनि उनाव जोङो मानसि थैयोब्लाबो जों बे औवाखौनो माने बाहायोबा बाहायनायाव माने नांथारगौ बेखौ औवा गैयालासेनो जों माने बेयो माने आबुं जाया आरो बे जाय मानसि गारनायनि खान्थि बेयो। जोङो बेखौ बाननानै लांनो थाखाय जोङो बे औवाखौ बाहायो ओमफ्राय जोङो बे बे गोथै लांनाय समाव जोङो दै सारनो थाखाय जा दै लायो बे दैखौबो औवा हासुङावनो लानानै जोङो औवाखौ बाहायो बेयाव
नंगौ नंगौ
बिनि उनावबो जोङो हाल एवनाय बा जोङो आबाद मावनायावबो जोङो औवाखौ बाहायो जेरै खदालफोरखौ जोङो बिनि हमग्रा बानायनो थाखा य जोङो औवाखौ बाहायो आरो जुंगाल बा मै बेदा बेफोरबायदि मुवा बा आइजेंफोरावबो जोङो औवाखौ बाहायो ओमफ्राय न'खरनि जोङो बायदिसिना बारि बागानफोराव बो जोङो बेखौ बेरा दुमनो थाखाय बा जोङो दाउ अमा ओ मोसौनिफ्राय रैखा खा खालामनो थाखाय जोङो बैयावबो औवाखौ बाहायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो औवानि बाहायनाय होनोब्ला माने जोङो जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिम जोङो बेनि बाहायनाया जों नि बर'फोरनि गेजेराव बा बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो दङ' एबा जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदि नोंथां औ बेनि बागै नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन माने जों औवानि आइजें आइला एबा औवाखौ बाहायनाय होनोब्ला माने जों बुंनो बुंनानै लानांगोन माने गुजि जौखोन्दोआनो दासिमबो माने जोंनि औवाखौहाय बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोनोम जाजेननायनिफ्राय माने थैजासिम जों औवाजोंनो सोमोन्दो दङ आरो नोंथां
औ
आरो बेजों लोगोसे जों ओ ओ बुंनो एबा बिजिरनो हाबावगोन माने औवाजोंनो बानायनाय जायखौ बुङो जों बिजाब ना नोंथां जायखौ लेखाफोर बानायो नाथाय बै लेखाफोराबो जे ओ औवाजोंनो सोमोन्दो दं एबा औवानिफ्रायनो बिजाबफोरखौ बानायो। नै बेेबो माने जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जों माने ओ साननानै नायोब्ला जों औवा खौबो माने हा दङब्ला बबेबा बारि बागान खनायावहाय हा दङब्ला माने जों आबाद हिसाबैबो लानो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जों दानि आथिखाल बिथिङाव ओ बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि आसाम गभमेन्टखौनो बुंनोसै माने जोंनि आसाम गभमेन्टआबो जोबोद जोबोद माने औवानि बाहायनायखौ इम्परटेन्ट होगासिनो दं आरो नों
औ नंगौ।
जों मोनसे खोथाखौ रायज्लायनो हायो बा सावरायनो हायो जेरै जोंनिनो गुवाहाटि ना गुवाहाटि‌ बायदि नोगोराव जेरै उरां जाहाज बिरग्रा एबा बाफैग्रा जायगाना नै बेफोर जायगाफोरखौ जि दानि गोदान उरां जाहास बाफैग्रा नैबे जायगाखौ जों नायोब्ला एबा खाथियाव थांनानै नायोब्ला नुनो मोनो माने बे गासैखौबो माने ओ औवाजोंनो बाहाय बाहायनाय एबा औवाजों जोंनो बानायनाय होननानैनो बुंजायो आर
नंगौ नंगौ।
औ बेफोराव ओ थांनानै नायोब्ला ओरैबायदि दि माने साजायनायखौ नुयो जेरै औवानिनो माबा मोनसे मुसुखाफोर बानायनानै दोननाय औवाजोंनो माबा मोनसे फुल जायखौ बुङो फुल सोनानै दोनग्रा दाब्बा नै बैफोरखौ बानायनानै दोननाय बैफोर माने जों बेसोर बेफोरबायदिखौ नोजोर होयोब्ला माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ।
बेजों लोगोसे नोंथाङा बुंलांबाय दहाय खखा खबाय सेन बेफोरबायदिया माने जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो एबा आबै आबौमोननिफ्रायनो माने सोलिबोनायखौ नुबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
जेरै जोंहा ना गुरनो थाखाय दहाय नोंथाङा बुङोब्ला जेखाइ नांगौ बे जेख खाय जोंनो जोंनि बर आइजोफोरा एबा बर बिमाफोरा गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाबोनाय ना गुरनानै गावनि नखर खरखौ सुंथाबोनाय आरो बेजों लोगोसे ना गुरनो थाङोब्ला माखासे जि मोननो खांख्राइ साम' ना बेफोरखौ लाबोनानै माखासे गावनि नखराव जानो थाखाय दोनबाय आरो माखासे गावनि नखर खुंनो थाखाय जिनाखि रांनि गोनांथि जायोना नों थां बे रां रांफोर खौ आरजिनो थाखायबो एबा बै नाफोरनि सोलायै माइरं एबा माबा मोनसे मुवा बेसाद लाबो लाबोनो थाखायबो माने जोंनि बर‌आइजोफोरा माने ना गुरनानै जाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जों गोबां जोंनि औवाखौ माने बुंनो थाङोब्ला जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां माने जोंहा न लुनो थाखाय गोदोनि समाव ओ इथा सिमेन्ट लहा बेफोरबायदि जों माने ओ जोंनि सुबुं समाजाव दाव गैयाखौनो बुंजायोमोन आरो नोंथां जायखौ जों बबेबा दैलाम नङाब्ला बबेबा ओ हाग्रा जग्रबफोराव थुरि नोङाब्ला ओ बेबायदिनो खासि नै बेफोरखौ हानानै नै लायनानै बै औवाखौहाय बाथा बानायनानै औवाखौहाय थेवोल औवा गोरलैखौहाय थेवोल एबा दिरुं जिरनानै बै- फोरजोंनो खानानै माने ओ गोजौआव खाथाबनानै लाबनानै बिनि सिङावनो उन्दुबोदोंमोन आरो
नंगौ नंगौ
आरो उन्दुनो थाखाय जोंहा माबा गैयामोन ओ जायखौ जों दायो बुंनो हायो हायो माने फारलें नो बबेबो बेबायदिनो सखि गैयामोन आरो नों- ओनदायो बिनि सोलायै जोंहा गोदोहाय मा बाहायोमोन जायखौ बुङो दाहारा ना बेफोरखौबो औवानिफ्रायनो ओ खाथि जिरनानै ओ खाथिजों हेबनानै माने बे औवानै हेबनाय जेनाखि दाहारा बेयावनो उन्दुबोनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो आरो लोगोसे जों जिरायग्रा गैयामोन जोंहा जिरायग्रा जायखौ बुंनो बेरेंसि होननानै बुङोना दायो उम नै बैफोर जै जिरायग्रा जायगाफोर आरो लोगोसे जाय न'खराव एसे एनै लेखा फरायनो माने बिसोरनो नि थाखाय बै औवखोनो आरांगा बायदि बानायनानै होयोमोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि जों माने बुंनो थाङोब्ला ओ औवानि गोनांथिखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो नोंथां
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो अब्ला नोंथां जों सावरायनायखौ बे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंहा औ जागोन दे